हेलो
औ
ओ हेलौ नोंथां नोंथांङा मा खालामबाय दं दासान्दि
औ नोंथां आंथ' दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
औ नोंथाङा फ्रिबा माने आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंगौमोन
औ औ सोंजागोन नोंथां
अ नोंथांङा एसे फाथोनि बागै फोरमायना होदो माने फाथो खौ जों मा मा खामानियाव फैयो माबायदि माने खामो माबायदि बेनि प्रसेसफोरखौ खोन्थादो
औ औ खोन्थानो हागोन नोंथां फाथो होननानै बुङोब्ला थाजों गासैबो मिथिखायो जे फाथोआ मोनसे बर'फोरनि एंगारथावनो हायै मोनसे ओ जाग्रा ओंख्रि बा मैगं बेखौहाय जों गोबां खामानिफोरावहाय ओ बर'फोरनि गोबां खामानियावहाय बाहायजानायखौ जों नुनो मोनो ओ फाथोखौहाय जोङो गिबियावनो फोनो थाखाय बेनि फाथो बेगरनि जोलैखौ हाय नांग्रोगौ जायो फाथो बेगरनि जोलै होननानै बुङोब्ला जोङो फाथोखौ उन फोरावहाय बा उननि समावहाय फोनो था खाय थिनानै दोननाय फाथोनि जा बेगर बेखौनो जोङो जोलै होनानै बुङो आरो ओ बे फाथोनि जुलैखौहाय फोनो थाखाय जोंनो गिबियावनो लांदां जायगा बा लांदां फोथार नांगौ जायो बे लांदां जायगा बा लांदां फोथारफोरखौहाय मोजाङै ओ बेफोरनि आलि फोरखौहाय दाननानै बा साफा खालामनानैहाय बे खौ मोजाङै एवग्लुंनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो ओ बे हाखौहाय एवनानै लानायनि उनावहाय बेखौहाय ओ हाथर साफ्राफोर थायोबा बेखौ मोजाङै माबा मोनसे हा ओ थांगोन बा माबा मोनसे गनफोरजोंहाय मोजाङै ओ देफ्ले दे फ्लेबा बुख्रुबनानै लानायखौहाय जों नुनो मोनो जाहाथे हाया मोजाङै ओ गुरै जायो बा गुन्दै जायो बेफोरबायदि खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ साननै बा सानथामनि उनावहाय मोजाङै हाया जुदि सान्दुंजों रानजोबोब्ला बे जोलैखौहाय जोङो फोनानै होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो बेखौहाय फोखांनायनि उनावहाय बेखौ बोरमा मोसौनिफ्राय गोजानाव लाखि लाखिनोबा बेखौ बोरमा मोसौआ जानो हायै बादिहाय बेंखननानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेराफोरजोंहाय बेफोरबायदियैनो जों बेरा दुम दुंनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदियैनो जोङो सप्तासे सानफोरनि उनावहाय बे फाथोनि बेगराहाय जोलै रोदा खिलिनाय बा गाजा बेरहांनायखौ जों नु नुनो मोनो बेफोरबायदि नो थामजि सानफोरनि उनावहाय बियो एसे गोजौ गोजौ जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि दिनो एसे गोजौ गोजौ जानानै फैयोब्लाथ' जोंना फोनाया एसे गुबुं जाखायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि गुबुं जानायखौहाय जोङो फुख्ल' फुख्ल' जानो लानानै फैयो न'वाव बा खायफा खायफायाहाय बुरजायै फैयोब्ला बेखौहाय हाथाय बाजाराव मुथा खालामनानै फाननाय नायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदियैनो जों आथिखालाव नुनो मोनो जे फाथोनि जा मैगं बेखौहाय गासैबो जायोबा जोंनि बर' हारियाल' नङा गुबुन गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरानो बेखौहाय जानायखौ जों नुनो मोनो बे फाथोखौहाय जोङो ओ मुथाफोरावहाय थामजि बा नैजिसो बेसेनावहाय बायनाय बा फाननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोङो एसे गोजौ गोजौ जायोब्लाथाय बेखौहाय जोङो दाननानै फाथोखौ न'आव लानानै फैनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय बेखौ बेनिफ्राय जा बिलाइफोरखौ जोङो फाथो बिफांनिफ्राय खानानैहाय बर'फोरखौहाय फोराननानै दोननाय खौ नुनो मोनो बेफोरखौहाय जोङो फोरोनानानै दोनोब्ला उन समावहाय बेखौ जानो हायो आरो बेनिखायनो जों फोराननानै दोननायखौ नुनो मोनो ओ फाथोखौहाय जोङो जा फोनानै ओ जा दानानानै लाबोनाय जा फो फोराननो थाखाय आखाइजों खानाय बेखौहाय जोङो रानोब्ला ओ नारजि होनानै बुङो आरो बेखौहाय फाथो होननानै बुंला बे फाथोखौहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि गो थां समावबो गोबां गुबुन गुबुन मैगंफोरजों जानो हायो बा बेदरफोरजोंहाय जानो हायो बेखौहाय जोंनि बर'फोरा ओ अमा बेदरजोंबो जानाय खौ जोङो नुनो मोनदो बेफोरबायदिनो जा नारजि ना रजिखौबो जोंनि बर'फोराहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो बा ना बेदरफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो फाथोखौहाय जोंनि बर'फोराहाय गोबां रोखोमनि खारिफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो नारजि होननानै बुङोब्लाथ' जों गासै बो मिथियो जे नारजिया मोनसे बर'फोरनि गुबै ओंख्रि बा मख'जा थाव ओंख्रि बे ओंख्रिखौबोहाय जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ नारजिखौहाय जोंनि बर'फोरा गुबैयै अमा बेदरजोंहाय जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंनि ओ नारजियाहाय जोंनि बर' समाजाव गोबां रोखोमनि खामानियाव बा हाबा हुखाफोरावहाय जोंखौ ओ मदद खालामनायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' समाजावहाय नारजि नङाब्लानो सा से सुबुङा थैयोब्ला बा बे सुबुंनि ओ जा फोरबो खुङो नङा ओमबा जोंना खास बे कासा जाया होननानै जोङो मोनथिनो मोनो औ बेफोरबादिनो जोंनो मानसि सासे थैयोब्लाबो औ औ
औ जोंनि फोथायनाय बर'फोरनि माने जोंना बेखौ नारजि दांगाराबा बिनि आतमाया खारा नारजि अरगाराबा बिनि आतमाया खारा होनना बिदि फोथायनाय जायो आरो जोंनिफोरा
औ नंगौ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो कास फालिनो थाखायबो जोंनो नारजिखौहाय नांगौ जायो नारजि ओ मैगं सङाब्लानो जोङो जे बर' समाजावहाय बुङो जे ओ मानसिनि जा आतमा बेफोरो खाराबा समाजा बे खौहाय गनायनानै लानो हाया बेनिखायनो जोङो सासे सुबुंनि कासनि फोरबो फालिनो थाखायबो जोनो ओ नारजि खौहाय जोबोरैनो गोनांथार बेफोरबायदिनो जोंनो सासे सुबुंखौहाय सावनानै फैयोब्लाबो जोङो नुनो मोनो जे बर' समाजावहाय बे दुगैयाब्लाबा दुगैनानै फैनाय समावहाय बेखौ नारजिजोंहाय एसे अर हांनायखौ नुनो मोनो अर हांखांनायनि उनावसोहाय जोंनि बर' समाजावहाय न'आव हाबनो मोनो आरो नारजि अरगाराबा बा नारजि जेजों अर हाङाबा न'आव हाबनो होआ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि नेम खान्थिफोर जोंनि बर' समाजावहाय नुनो मोनो नारजिनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जों गासिबो मिथिखायो जे नारजिनिफ्राय गोबां रोखोमनि मुवा बुस्थुफोरखौ जों बानायनाय नुनो मोनो जेरैबायदिहाय गोदोनि समावथ' जोंना राउन्डावबो लाइन बा कारेन्टफोर गैयामोन बे समावहाय जोंनि बर' हारियावहाय गोदोनि आबै आबौमोना ओ साथिनि खाला महरै बे फाथोनि जा बिगुरखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेफोरबायदियैनो जों ओ फाथोनिफ्राय जा बिगुर बे बिगुरखौहाय ओ दैयाव सोम ब्रखांनायनि उनावहाय गुरै जायोब्लाथाय बख'नानैहाय बेखौ फोरोननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरखौ फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो गोबां रोखोमनि खामानि फोराव बाहायनाय जायो जेरैबायदिहाय साथिनि खाला बेनि उनावहाय मोसौनि फागा बा दोनदाल बे औ औ बेफोरनि उनावहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोर साप्लााय हरनायखौहायो बा दै फिथायहरनायखौहाय जों नुनो मोनो बेखौ फानहरनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो बे हाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव लांनानै बस्थ बा फाथोनि बस्था खालामनाय खौबो जों नुनो मोनो बा फा थोनि जा गुबुन गुबुन बेगफोरखौबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावबो गोबां रोखोमनि फाथोखौहाय आबाद बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां खौथ' जोंना बांसिन खारैजों जायो होननानै मिथियो थेवब्लाबो जों माने गोथांखौ फाथखौ जुथुबाना जायो बेखौ जों बांसिन थावजों एवना जानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय गोरान थ' जोंना खारै जों जाखायोआानो जोंना बर'फोरा बे गैयाबा जाया आरो बर'फोरनि मोनसे फोथायनाय दं जे जों नारजि आलासिजों आलासि नारजि जालायोबा जोंलाय माने थांलाय फैलाय गैयै जायो एसे नायलाय बानाय जायो होननानैथ' जोंना फोथायनाय दंखायो नङा हबा औ नारजि अ जानाय बेखौ मानोना जोंना थैनाय थैनायफोरावसो माने ओ अरगारनाय बुस्थु नालाय बेखायनो हामा मोनो नाय जायो होननानै मिथियो आरो ओ बिदिनो आं ओ माथो बुंबावनो नारजि ओ जों बेनि माबाखौ मा होनो बेनि बिगुरखौ जों गोदो बांसिन बाहाय नाय नुयोमोन आरो आथिखालावथ' नुबांलानो दाना माने नारजिखौ फोरानोबाबो नारजिखौथ' नांथारगोन नालाय जोंना बेखायनो नारजि फोरानब्लाबो जों बेनि दिरुंखौ लाखिनायखौ नुनो‌ आरो आथिखालाव माने
औ गोबां गुबुन गुबुन जायगायावहाय औ फानहरो औ बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय एसेबां बाहायनायखौ नुनो मोना
अ बाहायनायखौ नुनो मोनलिया आरो जों
औ औ नोंथांनि न' खरावबो बेफोरनि नारजिफोरनि आबाद मावनायखौ नों नुदोंना नों
औ औ औ मावो जोंहा माने न'आव जानो थाखायल'सो एसे मावनाय जायो आरो गोबां मावला मावा आरो माने दोनजालायनाय बेफोरबायदि
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा ओ नारजि ओंख्रिखौहाय माजोंहाय बांसिन जानानै मोजां मोनो
औ जोंनाथ' बांसिन न'खराव नारजिखौ अमा बेदरजोंनो ओ संनानै जायो आरो ओ बिदि दिनो मालाबा मालाबा सोमनानै बेखौ एसे गोबाव सम सोमनानै सेफ्लेना खारै सारै पियास थियास लागायनानै जायो आरो जोंनिया
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबायानो नङा होमबा नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौहाय दसे होनानैब्लाबो आंजों ओ रायज्लायनायनि थाखाय नोंथां ओ उनावहाय बिदिनो सम मोनोब्ला आरो नोंथांजों रायज्लायबावनो थाखाय मिजिं ओ खावलायनाय थाबाय बा मिजिं थाबाय आरो नोंथां
औ नोंथांसिमबो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे